खोब
अ नोंथां खोनादों
औ दे जोंहा हबा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै ना नोंथां औ गिबियावनो नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माखासे एसे फोरमायना होदो दे नोंथा
अ जोंनिया दोरोङारि ओंख्रि होनो थाङोबथ' बर'नि अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि नारजि जि बेबायदिनो दं आरो
औ
अनला ओंख्रिखौ जोङो मा होनो अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' जोंनो एसे माइरंनि गोनांथि जायो आरोना जोङो माइरंखौ एसे आइजङाव सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो माइरंखौ सोमना लाखांनानै उनाव बेखौ सुनानै एसे फोरान दैखौ फोरानदबनानै दोननांगौ आरो
औ मोथां
बेनि उनाव बेखौ देनांगौ थबसि एबा दिंखियाव देनो हायो आरो
देखांनानै मोनसे आइजेंआव लानांगौ बेखौ लानानै आरो जोङो अनला ओंख्रि संनोबा जोङो दैखो सारायावब ग्लग ब्लग गोदौ होना लाग्रोनांगोन आरो नोंथां। खारै हैनानै उनाव बेखौ ओ ओमफाय जेब्ला दैया गोदौवो अब्लाथाय जोङो बे मा नो माइरं देनानै दोननायखो गुन्दैखो ओ दैयाव एसे सारस्रो सारस्रो होनांगौ आरो। दलब होयोबाथाय गथा गथा खायो आरोना अनला ओंख्रिया ओ बिदि बिदिनो उम सारस्रो सारस्रो होनानै ओ संनाय जायो आरो। उम बिदिनो दाउ बेदर अमा बेदर बायदिसिना ना बिदि संनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा खोनथानो हागोन ना नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंसोरनि ओनस
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा सिगाङावनो आंनो फोरमायबाय जेरै अनला ओंख्रिखौ जों माबादि संनानै जायो बिनि बागै दायो आं नोंथांनो ओ नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संनो सङो जों बर'फोरा बेनि सोमोन्दै बेबो मोनसे जोंनि दोरोङारि गनायथि मोननाय ओंख्रि नालाय जों नारजिजों अमा होनोबा जों मोनसे बयबो गोथाव मोननानै बेखौ जायो नोंथां। नोंथांनो आंनि बेखौ फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंना गिबियावनो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा नारजिनि गोनांथि जायो नारजिया जों मानिफ्राय मोनो होनबा जेरै फाथो। फाथो फाथोनिफ्रायसो जों नारजि खौ नालाय फाथोआबो जोंहा मोननै रोखोमनि दङ' जेरै फाथो गोदै आरो फाथो गोखाजों गोखाखौ सो बांसिन जानाय नुनो मोनो। आरो गोदैखौ जों बांसिन नारजि मोन महरै जाया आरो बेखौ बांसिन आबाद मावनानै जों रां मोननो थाखाय बाहायनो जायो ओ मावनाय जायो। ओ गिबियावनो नारजि खौ फाथोनिफ्राय खानानै जों नारजिखौ फोरानग्रोगोन ओ फाथै बिलाइखौ फोराननायनि उनाव बेखौनो नारजि होनना बुंङोना जोङो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेखौ फोरानखांनानै जेब्ला नारजिया रानो अब्ला जों ओ बेखौ ओ जेरै दैयाव ब्रै बा घन्टासो ओ सं ओ सोमनानै दोनगोन जाहाथे रुयो एसे बिनि मैलाफोरा खारो। नि अनगा बिनि उनाव जोंहा जेरै नारजिखौ ओ दैयाव रुगोन बेखौ सुखांनानै जोङो दैयाव एसे दै होना रुगोन बेजों लोगोसे जोंहा खारै होफायोना खारै जेरै खारैयाबो जोंनाव अनेख रोखोमनि दं जेरै थालिरनि खारै थालिर फस्लानि खारै बेजोंनो जा सबाइनि खारै बेसरनि खारै बायदि बायदि जोंहा बिदि दङ' आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो खारै गैयि निफ्रा सदाजोंनो जायो ना नारजि ओंख्रिखौ आरो ओ जोहा बेखौ आरामसे रुखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गुरै जागोन अब्ला जों बेखौ सागंजों सानानै होगोन आरो बिदिनो माखासेफ्रा गासिबो गिबलिजोेबो बेनि उनाव जोंहा बेदरजोंनो संनो थाखाय जोङो बेदरखौबो लाहार फाहार खालामनांगोन जोङो बेदरफोरखौ ओ बाजारफोरनिफ्राय लायगोन। लायनानै जोङो बेखौ बांसिन जों अमा बेजेमजोंसो जायो नारजि बेखौ बिनि उनाव जोङो आरामसे बेखौ ओ गोदौ ओ एवफैगोन जेरै लाबोनानै जोङो बेखौ थाव संख्रि बानलु मस्ला बायदि बायदि होनानै जोङो ओ बिदिनो दाइनजिसे दाइनजि जौखोन्दोसो जों बेखौ एवनायनि उनाव जों जेब्ला बै जों गोदौबाय थानाय जों बेयाव होसननानै जोंङो बेखौ आरामसे गोदौ होगोन गावनो गावनि जेसेबां नांगौ। बिसोरनि दैनि गोनांथि जायो जों बेखौ होगोन बिदैनि गोनांथि जायो जेब्ला जों ओ जोंनि थाखाय जेब्ला बेखौ गोदौ होखानाय उनाव जोङो खारैफोरखौ साखिगोन आरो बेजों लोगोसे जों संख्रि साखिगोन। संख्रि साखिखांनायनि उनाव जेब्ला जों बिदिनो माखासे बिदिनो ओ एखबा दुन्दिया एबा दुन्दियाखौ होलाबायनानै जोङो ओ फोमोनगोन आरो ना नोंथां जों बेखौनो उनाव जाबाय आरो जों बेबायदि रोखोमैनो जों नारजि ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो नोंथां आरो जोंना बिदिनो गोबां ओंख्रि दंबावो जेरै दोरोङारि ओंख्रि जेरै नोंथांङाबो फोरमायबाय जेरै साब'जों समाय बे फोरबो दं आरो नोंथां उ आ नोंथांखौ साम'नि संनायखौ मारै समाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ खोन्था फोरमायनो हागोन नोंथां
औ
ओ साम'जों सबाय संनो थाखायथ' जोङो साम'खौ नागिरग्रोना लानांगौ उम साम'खौ जों दंग' एबा दैमाफोराव मोननाय जायो नोंथां हाखरफोराव ओ बिदिनो साम'खौ खननानै जोङो लाबोनांगौ जायो साम'खौ खननानै लाबोखांनानै जोङो एसे मैला खारनो थाखाय बे खौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरो बेयावथ' मैला थायो नालाय ओ सोमना दोनखांनानै अखानायै इखौ जोङो ओ मा होनो सुखांनानै एसे मा होनो ओ बिनि बे साम'नि माबा थायोना बे बाख्ला थायोना थागोन ना मा होनो थागोन बेखौ बोखारनांगौ जायो आरो बोखान लानानै बेनि खिथुखौ दाननांगौ आरो दानखांनानै जोङो बेखौ ओ मोजाङै आगजुयाव सुनानै लानांगौ जायो फिसिनानै लानानै औ बेखौ जोङो ओ खायसेफोरा थाव होयो आरो खायसेफोरा थाव इसे होयो होआ खायसेफोरा होआ आरो बेखौ जों एवफ्रानना लानांगौ आरो जेब्ला एवै एवै साम'आ जेब्ला एसे थेब थेब गाबगाङो अब्लाना जों बे साम'खौ मोनबाय होननानै साननानै लाबाय आरोना बे साम'खौ जोङो खांनानै दोनबाय। बेसे मोनसे आगजुआव खांनानै दोनखांनानै जोङो सबायखौ एवफ्रानानै लाबाय एवफ्रानानै जों साम'खौ सबायखौ एवफ्रानानै लाखांनानै खारै होनानै दै होनाय जायो आरोना दै होनानै जेब्ला सामु माबाया सबाया जेब्ला रुयो अब्ला जोङो सागंजों खानानै बे साम' एवफ्रानानै दोननायखौ होनाय जायो आरो गोदोनि समायाव बिदिनो साम' आरो सबाइनि ओंख्रि गैया जायो आरो आरो बेयाव जोङो बांसिनै मा होनो जोंनि बे गंगार दुन्दियानो मा होनो ओ बेखौ होनाय नुनो मोनो आरो ओं ख्रियाव गोथाव जानायनि नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो संङो जानो हागौ नोंथां।
जोंनिजोंबो नोंथांमोननि जेरै नोंथाङा जेरै फोरमाय दों बेबायदिनो एखे खान्थिजोंनो जोंनि जोंबा सबायाइ ओंख्रिखौ संनाय नुनो मोनो आरो।
औ आरो नोंथाङा जे बुंदों। अनला ओ मा होनो अनला ओंख्रि आरो नारजि जोंनिया बर'नि बर'फोराथ' जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जोंनिया हाथासुनि हाबायावबो होनाय जायो।
औ नोंथां औ नोंथां ओ हाथासुनि हाबायावबो होयो।
खैना गोदानखौ संहोनाय जायो हाथासुनियाव आरो बे नारजि ओंख्रिखौबो जोङो जेनेबा मानसि थैनायाव मानसि अरगारनाय हिसाबै जोङो ओ मा होनो बे दाहाफोराव नारजिखौ संनाय जायो आरोना। नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो संङो जानो हागौ।
औ नोंथां औ सङो जोंनिजोंबो बेबायदिनो जोंहा सोरनिबा सारादु बिदि बिदिनो जायोबा जोंहा नारजि ओंख्रि माबायो आरो सोरनिबा बिदिनो हाथासुनि हाबाखुरनायावबो जोंहा अनला ओंख्रिजों जेब्ला हिन्जाव गोदाना संनानै हौवा गोदानानै जाहोयो आरो। नोंथां जेरै हाथाजों खुरनानैहा उम बेबायदिनो आरो जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि दंबावोना नोंथां जेरै जों जेरै नाफामखौ बुंनो हायो ना नोंथां जेरै नाफामखौ मारै बानाय आं नोंथांनि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? औ जेरै नाफामा जोंनि ओ
नाफामखौ जोङो बानायनो थाङोब्लाथ' जोङो आगोलावनो जोंनो ना नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो नाखौ लाबोनानै नाखौ सारनानै लाबोनांगौ जायो आरो ना। नाखौ लाबोखांनानै जों बेखौ सायनानै सान्दुंङाव फोरानानै जायो आरोना
बे नाया जानो अब्ला जों बेखौ थौसियाव एबा उलार बेनि दिंखि बायदिसिना बेफोराव देना लानाय जायो आरोना। आरो जोंनि ना नाफाम बानायनो होनब्ला जोंनो थास' नांगौ थास' जों बे थास'खौ हानानै लाबानै हाना लाबना फोरान नांगौ जायो आरो ना। बे थास'खौ आरो ना गोरानखौ देनानै जोङो भयामाव नारसो नारसो सोनानै दोननांगौ आरो ना।
औ नोंथां औ
सोरनाबा सोरनाबा सोना दोननानै बेखौ मास मोनसेफोराव जाजायो आरोना नोंथां।
औ औ होनबाथ' नोंथाङाबो माबादि खान्थिजों नोंसोरनि जे नाफामखौ बानायो बेखौ आंनो फोरमायनो होबाय आंबो नोंथांनो फोरमायना होनसै नाबाय जोंनिथिंहाय माबायदि जों नाफामखौ देनाय जायो। मा बानायनाय जायो औ गिबियावनो जोंहा नाफाम देनो थाखाय नोंथाङा होननाय बादि जोंहा ना गोरानथ' नांखागोन ना। थां आरो बिनि उनाव जोङो थास' बिसौ नांगोन थास' बिसङाव जों बांसिन थास' गुफुरनि बिसंखौसो बाहायना बिनि उनाव जोंहा खुमब्रा बोरायनांगोन जेरै बेफोरखौ जोङो मोनथामखौ लाहार ज' खालामनानै जोङो बेखौ जोंनि बर'नि मोनसे दंफांजों बानायनाय जेरै उवाल गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबैमोनहा ओ माइ सौग्राो जेरै उवाल जों बेयाव गायहेन जों बेखौ देग्लिनानै जोङो
औ
हानायनि उनाव जेरै नोंथांमोना जेरै औवा हासुं जेरै औवा बुरखानि औवा गोराननि गुदुं गुवार आरो बेखौ जों हाब मोनसेसो थुख्रा जानानै दानस'नानै लाबोनानै जोङो बेखौ साफा खालामनानै बिनि उनाव जोङो बावथुम थुम सोना दोनगोन। सोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरामसे जेरै थालिर बिलाइनि गोराना बेजों जों माथुनानै दोनगोन बिनि उनाव जों माथुखांनायनि उनाव बेखौ जेरै नोंथाङा जेरै बुंदों से दान एबा दान मोननैसो उनाव जों बेखौ दोननानै आरामसे जेरै जोङो थाव संख्रि बानलु ओरैनो दुन्दिया गंगार दुन्दिया होनानै जों एवनानै जागोन बिनि उनाव जोङो जेरै बेफोरखौ जों थास' बिसंफोरजोंबो जानो हायोना नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां।
बिसं बेफोरजों होदेरनानै जायो आरो। सोरबा सोरबा बिदिनो गावबो गोजाबो एवनानै जायोना नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि थिंजाय बे जोंनिजों एखे रोखोमैनो नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नोंथाङा आंबो नोंथांनिखौ खोनाबाय आरो। दा बेनि अनगायै माखासे जेरै बर'फ्रा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै थास' बिबार बेखौबो जायो ना नोंथां। जेरै थास'नि गासै बुस्थुखौनो जेरै थारुनानो होन आथिङानो होन बिसुङानो होन नो होन बिबारनो होन जों बेखौ जायोना नोंथां बेफोरबायदिनो नोंथाङा माखासे औ आरो जोंहा जेरै सबाय साम' नोंथाङाबो दहाय बुंखाबाय ना नोंथां। आरो जेरै नोंथाङा जे दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जों बुङोब्ला जेरै खेरादाफिनि मैगं बे मैगंखौ अबाव मोनो नोंथांमोनजों एसे फोरमायनो हागोन नामा खेरादाफिनि मैगंखौ
मा होनदों नोंथां?
सिगालदेब एबा केेराददाबसिनि नोंथाङा बे मैगखौ मिथिगोना मिथिया जेरै
औ बि बेफोरखौथ' नोंथांजोंनाव दानिया मोननो थांलिया आरो ना।
औ नोंथां औ होमबा औ जोंनि जों दाबो मोनो आरो नोंथां बेखौ हाजो जेरै अबेबा बिदिनो हाग्रा ओनसोल खाथि खाथिफ्राव मोननानै जों दाबो जायो आरो जोबोर गोथाव बेबो जानोना नोंथाङा सिगांफ्राव मोनजाफेरबायमोन नामा?
खेबसे से मोनजाफेरदों आरो ना।
औ औ नोंथां बांसिन जों आलुजों जेरै अमा बेदरफोरजों होनानै जानाय नुनो मोना नोंथांमोन जेरै नाथुर जुनायफोरजों होमबा नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समखिनिया एसेनोसै नोंथां ना औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै औ